खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
दाासान्दि नोंथाङा खबरफ्रा माबायदि?
खबराथ' दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो नोंथांनियालाय माबोरै?
औ आंनियाबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दाथ' आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय
औ औ जिरायनानै दङ
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायना फैदोंमोन ओंखायनो दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
सावरायजागोन नोंथां औ आं फ्रिनो
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बर' ओ फ्रा माबायदि जौगाबोखो एबा माबायदि सोलायबोहो नोंथाङा एसे बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा? आबाद मावनायावनो होन एबा थासारि औ
औ ो बुंनो थाङोब्ला नोंथां गोदोनि समाव बर'फोरा ओ हाग्रा खाथि आरो दैमा दैसा खाथि बेफोरबायदियाव बर'फ्रा थानो मोजां मोनोमोन। ओ बिथांमोना थानो मोजां मोननायनि जाहोन गुबै जाहोनानो जादोंमोन। बिथांमोना गासैबो गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद जिरादफोर खौ हाग्रानिफ्राय आरो दैमा दैसानिफ्राय बेफोरबायदिनो गावसिनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हायोमोन आरो जेरैहाय दङ जोंहा हाग्रा बारिनिफ्राय बन बेबायदिनो दंफां
औ
आरोबाव दङ फिथाइ सामथाइ मुलि हारिनि हाग्रा फिथाइ बेफोरबायदिनो आरोबाव दङ फिथाइ सामथाइ ओ
औ
आरो मैहुर मैहुरनि बेलायावबो दङ जिब जुनार बेबायदिनो ओ अमा मै सेसा बेफोरबायदि जुनारफोरखौ बिथांमोना मोजां मोननायमोन आरो दा बिथांमोननि गोनांथिखौ ओ हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हायोमोन आरो बिनिफ्राय दङ दैमा दैसानिफ्राय बुङोब्ला जोंहा ओ दैमा दैसाया बुङोब्ला जोंहा जि सुनाय बेबायदिनो मैगं सुनाय माइरं सुनाय बेफोरबायदिनिफ्राय लानानै आरो नाय होनाय दै बेखौबो जोंहा दैमानिफोरनो थिखांनानै लांनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो दैमायावनो दङ जोंहा ओ ना गुरनाय खांख्राइ हमनाय ओ साम' खननाय बैफोरनि था खायनो गोदोनि समावहाय दैमा जिं ओ हाग्रा सेर बेबायदि जायगाफोराव थानो मोजां मोनोमोन आरो बिथांमोना टाउन सहर बेफोराव थानायखौ बांद्राय गोसो होआमोन बै समावहाय गोदोनि समावहाय बेनो नोंथां नोंथाङा
फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
ओ बेनि सोमोन्दैथ' ओ बुंनो हागोन नोंथां दा नोंथाङा बुंनाया सैथो हैथ' गोदोनि बर'फ्रा माने बेबायदि टाउन सहरफ्राव थानो मोजां मोनामोन। मानो होनोब्ला
औ
गो हाजो जिथु हाजो जिं एबा दैमा दैसा जिं फ्राव थायोब्ला माने जोबोद मोजां मोनोमोन गोदोनि सुबुं बा बर'फ्रा मानो होनोब्ला बे फ्राव थायोब्ला जोबोद सुखुुनै थानो हायो। ओ जोङो टाउन सहरफ्राव थायोब्ला जोंहा गोबां बिदिनो दावराव माबा दावराव दावसि एबा गोबां ओ बेफोर गारि मथर बांथ' बांद्राय गैयामोन गोदो थेवबो माने गोबां ओरैनो आ जेवगा मेव जेवगा मेवा जानायखौ बाहायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा आरो दाथ नायोब्ला जोंहा गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां दाथ जोङो टाउन सहरफ्राव जों थायोब्ला जोंहा गोबां ओ गारि मथरफ्रा गोबां जौगा मागा जाबाय बेबायदिनो टाउन सहरफ्रावथ ओ मेसिनफोर एबा बायदिसिना रोखोमनि फेक्टरि बानायनाय बायदिसिना रोखोमनि गेजेरजों माने दावराव जानायखौ जों नुनो मोनो जों बेफोरजों ओंखायनो जोंनि बर' मानसिफ्रा टाउन सहरफ्राव दा थानायखौ जों बानायखौ जों नुनो मोनोमोन दा आथिखालाव दा जोङो बर'फ्राबो बेबायदिनो ओ टाउन सहरफ्राव थानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जुगाथ सोलायखायो नङा होमबा नोंथां जों ओ बर'फोरखौबो जों टाउन सोहोरफ्रावहाय जों थानायखौ जों नुनो मोनदों साफा सानै मानो होनोब्ला ओ जुगा सोलायनायनि गेजेरजों सुबुं माहारिफोरनि साननाय हनायफ्राबो सोलायलाङो ओंखायनो दाथ जोंना ओ सुबुं माहारि एबा बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो आबादबो मावो आबाद मावनानै जिउ खुंलांयै जों नुनो मोनदों आरो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो गावनि न'खरखौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोन्दों न'फ्रावनो बेबायदि गोबां बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनाय मैगं थाइगं गायनाय अ बानलु भेन्दि बायदिसिना आलु फान्थाव ओ लाव जिंखा बेफोरखौ गायनानै गोबां ओ रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्राय लानानै आबाद मावबोगासिनो दं दासिमबो मानो होनोब्ला आबादा मोनसे जोंनि ओ सुबुं माहारिजों ओ सोनारजानाय मोनसे राहा नङा होमबा नोंथां
औ नों
जों आबादनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जितु जोंनि न'खर बेंलांनायावहाय जोंङहा गोबां हेफाजाब होैयो मानो होनोब्ला आबादा मोनसे जोंनि मिथिंगायारिजों सोमोन्दै थानाय मोनसे ओ मोजां जोंनि थाखा य मानो होनोब्ला जोङो आबादखौ जों न'आव थानानै जों मावनो हायो जोंनि फेमिलि मेम्बारजों थांनानै जोङो गोबां आबाद मावनानै जोङो ओ सो जोंनि न'खरखौ जों खुंलांनो हायो बेफोरनो आरोना नोंथां आरो जोंहा दा आ आइजोफोर जों गोबां फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गावनि फिसाय एबा हौवानि सायाव सोना लासिनो गावबो बेबायदिनो खस्थ एबा दाउ अमा फिसिनानै गोबां बायदिसिना रोखोम फिसिनानै बर'फ्रा बेबायदि जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो बेबायदि सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां गावनि फिसा फिसौखौ स्कुल एबा कलेजफ्राव फोरोंनो थाखाय बेबायदि खस्थ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दाबो जोंनि ओनसोलावल न ङा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जानो हागौ नोंथां नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायबावगोन नामा
औ औ ओ गोदोनि समावहाय जोङो गामियाव थानाय बा हाग्रा सेर देमासिफोराव थानाय नुदोंमोन नाथाय आथिखालाव ओ मानसिफोरा बर'फोराबो ओ टाउन सोहराव थानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि जाउ खौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनोदि ओ टाउन सोहोराव बांसिनै खामानि मोनो एबा जोंहा ओ फरायनो ओ बहाबा खामानि मावनो साख्रि मावनो टाउन सोहोराव थायो थब्ला बांसिन बेनिखायनो आथिखालाव टाउन सोहोरावबो जोङो बर'इखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों आरो। बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हायो ओ गोदोहाय गोदोनि समावहाय बर'फ्रा सोलोंथाइनि सायाव बांद्राय गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। बा सोलोंथाइखौ बांद्राय गोसो होआमोन होननानै जोङो खोनाबोनाय जादों आरो।
औ
नाथाय आथिखाल आयदायावबो गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा ओ जिब जुनार फिसिनायनि बेलायाव गोदो गोदाय जिब जुनार फिसियोमोन नोंगौ बे बाथ्राया नाथाय फालांगियारि नोजोरजों फिसिनाय जायामोन आरो जोबोद खम बिबांनि।
औ
आथाल' न'आव जानो आन्थाल' बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोङो नुबोनाय जादों। बेखौ ओ फार्मिं फार्मिं खालामना मोन्दों ओ जेरैहाय अमानि फार्म दाउनि फार्म बोरमा फार्म बेफोरबायदि फार्म बानायनानै जोङो फालांगियारि नोजोरजों ओ बेफोर जिब जुनारखौ फिसिनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो ‌।
औ
जोंहा ओ आथिखालाव गेब्ला जानाय लोंनाय थानाय बेफोरावबो ओ बर' हारिया गोबां जौगाबाय। न' बांखौनो होन स्टेन्डार्ड थानाय बेफोरबायदि गोबां सोलायनाय फैबाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो। बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङाबो फंनैसो आरो बुंबावनो हागोन नामा?
ओ फंनैसो बेखौ बुंनो सानदों नोंथां। नोंथां जों गोदोहाय दाउ अमा फिनाया माने जानो थाखाय औ बे फिनाया नंगौ नोंथां जितु ओ आलासि सोंनो थाखाय एबा गावनि फेमिलि मेम्बारजों जानो थाखायबा फिसियोमोन गोदोहाय। दाथ' जोङो नुनो मोनो ओ गोबां फार्मफोर बानाय नङा होनोमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जितु अमा फार्म बोरमा फार्म ब्रयलार फार्म दाउ फार्म बेफोरखौ जों बननायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला गासिबो बिजनेस लाइन एबा फालांगि लाइनाव ओ खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो मानो होनोब्ला जोङो माबा मोनसे गावनि जिउ खुंनो थाखाय एबा ओ राहा खालामनो थाखाय जोंना मोनसे लामा खालामना लायो सुबुं माहारिफोरा्। ओ बेबायदिनो ब्रयलार फार्ाम एबा अमा फार्म गनायनानै गोबां
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि जोंनि मोदोमफ्राव बुंनो थाङोब्ला जोंना जोबोद